अ हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों। स' नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ'।
अ आंबो आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ' माने मोनानि जानाय ओ जाखांनानै आरो।
औ मा ओं ख्रि जाखो नोंथाङा?
ओ जोङो जोंनिया अमा बेदर मैथामोन आरो दालि बिदिमोन आरो। नोंथांमोननियालाय?
औ जोंनाबो दालि ओंख्रि इनिफ्राय खांख्रिखला भाजामोन।
अ स' नोंथांनाव ओ हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों ओ फिथाइ सामथाइ ओ दावबायनायनि बागै माने एसे ओ रायलायनो थाखाय सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथां। थ' नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
स' नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना?
औ दावबायनोथ' आङो मोजां मोनो। जोबोर माने दावबायनानै गोसोखौबो माने स्रां मोनो आरोना माने जेसेनो हायो एसेनो दावबायनो लुबैयो आरो आङो।
औ औ औ। अ नोंथाङा? ओ मा मा जायगायाव दावबायफेरखो अनानै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंथ' बिदि उम एसेबां गोजान गोजान जायगाफोरावबो दावबायफेराखै ओरैनो जाय गायावल' बेरायबाय। ओरैनो गुवा टि एबा सिलं इफोरबायदियावल' थांफेरबाय। एफा गोजान गोजान जायगाफोराव थांफेराखै। नोंथाङा अबे बबेयाव थांफेरखो?
आंबो इदि आसामाव होननानै बुङोब्ला गुवाहाटी, डिब्रुगड़, क'क्राझार, बङाइगाव, बेफोराव बेराय फेरबाय दावबायफेरबाय। ओमफ्राय आरो जोंनि इण्डियायाव होनोब्ला दिल्लीयाव। थांफेरबाय आरो ओ सा बा आङो जोंनि इण्डियायाव बांसिन जोंनि सा भारत ओनसोलावनो बांसिन दावबायनाय जादों। जेरै ओ शिलं। बेथ' मेघालयानि सिङाव थानायसो। शिलं मिजराम ओम ओम ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेश। ओ मिजराम बेफोरावनो बांसिन बेरायनो आरो खिम बेयाव बांसिन थांनाय जाबाय आरो आरो ओ जोंनि भारतनि बायजोआव होनोब्ला आङो ओ भुटानाव थांफेरबाय आरो।
औ औ नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो एबा दावबायनानै मा सोलोंथाइ माबायदि माने सोलोंनो हाखो बेफोरखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। माने जोङो दाव दावबायो बुङोब्ला माने ओ दबायनाय दावबायोब्ला जोंनि माने माइन्डफ्रा फ्रेस जायो आरो। गोसोफोरखौबो माने गोजोननाय मोनो दावबायनानै। आरो जोङो जे ओ। माने जोंनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला माने जोंनि मानसिफोरनि माने जेरै बिहेभियार। बेफोरखौ माने मिथिनो मोनो आरो। जे मानसिफोरनि। माबायदि मानसिफोरखौ आदोर खालामो दाव दाव खालामो बेफोरनि फारागथिखौ माने। बिराद नुनो मोनो आरो ना। जोङो जेरै। आरो जायगानि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि आसामनि जायगाखौ नायोब्ला माने बिराद आबहावाया जोंना गाज्रि माने। लेथ्रा लेथ्रि गारो। बेफोरनि ड्रेनफोर। बेफोरनि थाखाय माने जोंनि आसामनि आबहावायाखौ माने बारा मोजां नङा होननानै बुंनाय बुंजायो आरो। माने बिनि थाखायनो। आरो गारि मथर बिराद दानि जुगावथ गोबां। एसे बयनाबो दङ नङा होनोमबा नों थां ओ बेनि था खायनो माने पलिउसनफ्राबो बारा जाबाय आरो बिफां लाइफां बिराद खम आरो दा गरम बोथोरावथ बिराद गरम जायो।
औ औ
ओ जों जेरै शिलंफोर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश बेफोरजों जोङो रुजुयो होनोब्ला ओ जोंनि ओ सिलंफ्राव गुसुआनो वेदारफ्राबो अरुणाचलावबो गुसुआनो आरो जोंनि आसामाव नायोब्ला बिराद गरम बिनि थाखायनो आरो जोङो नुनो मोनो आरो मानसिफोरनि जि ओ मानसिफ्रा बिराद माने काइन्द हामबोल बेफोर ओ माने आसामनि बायेरायाव जों नायोब्ला बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो मानसिफ्राबो बिराद ओ नोंसोरखौ जेनबा बिसोरनि जायगायाव थाङोब्ला नोंसोरखौ बिराद आदोर खालामगोन।
औ
ओमफ्राय माने जोंनि ओ जायगाफोराव जेरै हाइजिन बेफोरखौ माने बिसोरो बांसिन मान खालामो आरो हाजो हाला खौ होनना बुङोब्लाबो बिसोरनि जायगायाव माने जेरै अरुणाचलफोराव बांसिन नुनो मोनो। सिलं बेफोराव बांसिन नि हाजोखौ नुनो मोनो। आरो ओ जोंनियावबो नुनो मोनो नाथाय माने ओ बेफोर बिसोरनि बायदि माने बांद्राय इसेबां मानि मोजांखौ नुनो मोना आरोना। ओ हाजोफोर खौ नायोब्ला माने बिसोरनि बिराद सोमखोर समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरै जोङो फटफोर लायोब्लाबो बिराद समायना नुयो। ओ जोंनि आसामनियावबो दङ नाथाय ओ जेरै शिलं बेफोरबायदिनिखो माने आङो बांसिन साबसिन माने मोजां मोनो आरो नुनानैहाय।
औ औ।
ओमफ्राय जोंनिया आरो जानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि आसामनियाबोथ' माने जेरै अमा दाउ बेफोरखौनो जाखायोना। माने जोंनि आसामनि मानसि फोरा मा होनो बेफोरखौ माने थावजों संनानै बांसिन जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
जोङो थावजों संनानै जायोब्ला माने जोङो थाव जाय बारा जायोब्ला मा जायो जोंङो देहाया माने ओ माने आनहेलदि माने जोंनि सावस्रिफ्रा मोजां जाया आरो। औ खहा जायो ओमफ्राय आरो जोङो बिसोर अरुणाचल प्रदेशखौनो जोङो एगजामपोल लानि बिदिन्थि लानि मोनसे आरो बिसोरफोरनि जानाय लोंनायखौ नायोब्ला बिसोरो अर्गेनिक माने न'आव मोननाय बुस्थुफोर बांसिन मैगं गो थां बेफोरखौ जायो। आरो बिसोरो थाव बारा जानायखौ नुनो मोना आरो। बिसोरो बांसिनै मा जायो रुनानै जायो आरो। आरो बिसोरो ओ मावबाय थायो सानफ्रोमबो आरो बेखायनो बिसोरनि देहा फ्राबो मोजाङानो थायो आरो।
नोंथाङा दावबायनानै बैफोर जायगानि ओ गानग्रा खसाबफोरखौबो गानफिननो मोनबाय नामा?
औ माने औ जोङो भुटाननिखौ बुङोब्ला बैसोरनिखौथ' नोंथांआबो माने मिथिनो हागौ माने नुनो हागौ आरो ना फट'फ्राव जोंथ' बुंनानै बां मफ्राय माने जेरै फट' नु बेफोरखौथ' बेफोरबायदिथ' बुंजोब हाबनो हायाना जों खुगाजों नोंथां नङा होनबा स' जोङो जेरै बु भुटानाव थाङोब्ला जोंनाथ' ओद जेरै आधार कार्ड पास बिदि थायोना स' आधार कार्ड बेफोरखौ लांफानांगौ जायो ना हाब हाबनो थाखाय बेथ' माने जोंनि खान्ट्रि नङा नालाय जोंनि देश नङा बेखायनो जों बेयाव हाबनो थाखाय जों लांफानांगौ जायो आरो ओ बेयावनो जोङो हाबनानै माने बिसोरनियाव मोनसे थाइ माने थायो आरो मेरला थायो जायगाफोर माने दखानफोर थायो जेरै गलाफोर थायो बेयावहाय नोङो बिसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौहाय माने गाननायनो हायो आरो जेराव माने बिसोरनिया थ' जेरै मा बुंगोन माने गस्ला बायदि थायोमोन आरो जोंनिथ जोंनि हारिनिखौ नायोब्ला जोंनिया दखना होननानै बुङोना ओ दखना आरो बिसोरनिया माने बिदिनो भुटाननि औ औ मा होननांगौ बिदिनो आरो बिदिनो थायो बिसोर निया ड्रेसफोर आंनि बेफोर गाननाय जोमनायखौ बुङोब्ला माने आङो जेसेबां मानखि दावबायदों आरो बेफोरनिफ्राय माने जों आङो जोंनि हारिनि दखना फालि आरनाइ गामसा बेफोरनि गाननायखौनो माने साबसिन नुयो आरो
औ औ
आरो सिक्किमनियाबो बे माने बिदि एसे भुटानफोरनि बायदि एखेहांआनो नुनो मोनो आरो एसे आ एखे हां आरो जेरै बिसोर नागालेण्ड मिजराम ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेश बिसोरनिथ बांसिन माने गानग्राखौ गाले बेफोरबायदि गाहायाव जि गानो गोजौआवथ गस्ला गानो बेफोर जोंनि बर'नि बायदि दखना न मा। आरो ओ मिथिखागौ नो बिथाङा जेरै आसामिसफोराथ मेखाला सादर होननाय गानो बेखौबो ओ नायनानै माने मोजां नाङो आरो आरो दस्रा हारिनिखौबो मोजां नाङो नायनानै नाथाय गासैनिखौबो माने रुजुयोब्ला बरनिखौनो साबसिन मोनो आरो आङो।
औ औ।
नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने ओ अबे हारिनि गाननाय जोमनायखौ माने साबसिन नुयो आरो मा मा हारिनि गाननाय जोमनायखौ बेखौ मिथियो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ मिथिनाय हिसाबै हमना ला आं जों बर'निखौनो होनोसै जोंना जेरै नों नोंथाङाबो होनखाबाय। जोंना बडफोरा जेरै दखना आरो। आरो आरनाइ ओ बेबो आंनि थाखाय जोंनि बर'नि थाखाय बिराद समान फ्लेथावना आं बेखौनो मोजां मोनो। आरो जों नोंथाङा बुंखाबाय दहायो भुटानफोरनि बागैबो बेफोरबो ओ गावबा गावनि बिथिङाव गावबा गावनि समायना आरो ना।
औ नोंथां औ।
बिदिनो आं आरो बारा बेलेग ओ जायगानि माने खसाबफोरखौ बारा मिथि
औ औ होमबला नोंथाङाथ' बर'फ फोरनिखौ मिथियो ना? स' जोंनि बर'फ फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे माने मा मा खारै जायो इखौ एसे आरो मा माखौ जानानै मोजां बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आंनि थ' उम जाना मोजां मोनो हिसाबैथ' अनलाजों दाउखौबो गोथाव मोनो। ओमफ्राय खारैज खारै ओंख्रि फोर हिसाबै जोंहा सबायखौ खारैजों जायो जोङो अनला खौबो खारैजों जायो। इनिफ्राय जोङो खारै ओंख्रि हिसाबै बै मैगं मा माबि खांनानै सङो बेखौ जोंनि ओ जायगायावहाय बेखौ जोङो ओंख्रि गोबाबबो होनना बुङो आरोना गावबा गाव जायगायाव एसे आलदा आलदा बुङो बेखौ। ओ बिदिनो जोङो गोबां बिथिंजोंबो बेलेग बेलेग ओंख्रि माने जानो हायो आरो जोंनि बर'नि मख'जाथाव होननानै बुङोब्ला नारजि अमा बेयावबो खारैया मेन जाथारो आरोना।
औ नोंथां औ औ
ओ नोंथाङा माखौ जानानै मोजां मोनसिनो माने फेब्रेट सबसे साबसिन
आंनि फेभरेट सबसे साबसिन होनोबाथ' आङो आलुखौनो गोथावसिन मोनो आरोना नों थां औ नोंथाङाबो नोंथांनिखौ फोर नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे
अ आंबोथ' माने जोंनि बर'निखौ बुङोब्ला नारजि अमाखौनो बुङो ‌। ओमफ्राय आल ओमफ्राय आलुखौथ' माने जों सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जाबाय थाखायो आरो। आलु जाया होननानैनो माने थानोनो हाखाया आरो माने बे गासैबो मैगंफोरजों मिलायजोबो नालाय। थ' जोङो बेखौ माने जानां खायोआनो आरो ‌। आरो बेखौबो गोट थाव मोनो ‌। आरो बर'फोरनि जेरै नाफाम आरो औवा मेउआइ बेखौबो गोथाव मोनो आरोना। फामखौथ' जेरै बानाय बनायनानै दोनबोला गोब बाव बनायनानै दोननायनिखौ आरो माने थिनानै दोननायखौहाय माने मोजां मोनो आरो जानानै। स्नि
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दोनथनोसै औ दे नोंसाजों रायलायना मोजां मोनबाय।
अरौ दे गोजोनथों नोंथां।